ओं खोनादों नोंथां।
गिबि गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांनो जासिहरनाय थाबाय।
औ औ जागोन दे।
था दायो मा खालामदों?
ओ आङो दा ओरैनो दङ। जेबो मावा खै आरो जेबो खालामाखै जेनेबा
ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिफोर जाबाय?
ओ दाथ' इलेभेन थारटि अवान जादोंना ओमफ्राय जाथ'वाखै आरो ओंखाम ओंख्रिखौलाय संगासिनो दङ।
औ बिदिब्ला फुंनि ओंखामखौनो दाबो जायाखै?
ओ फुङावथ' जादोंमोन जादोंमोन नोंथां ओमफ्राय दा जेनेबा सानसुनि आरो संबावनो संबावबाय आरो जेनेबा जानो लाहार फाहार खालामबाय खामना दोननाय जाबाय आरो।
अ अब्ला जों दायो ओ मैगं थाइगं बेफोरनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङानो खोन्थादो दे बा फोरमायदो जा जोङो मैगं थाइगंखौ
ओं
ग्रानि मैगं थाइगं ओमफ्राय न'नि मैगं थाइगं बेफोरावहाय मा मा दङ? उम बेफोरखौनो खोन्थादो दे।
ओं ओ जागोन दे नोंथां जेनेबा आङो हाग्रानि मैगंखौनो बुंग्रोनोसै नङा होनबा?
औ जागोन दे।
खोनादोंना नोंथां ओं ओं जोंहा हाग्रायाव ओ थास' आइथिं थास' बिथ'राइ ओमफायो थास'आइथिं था दाथ'जेनेबा थास' आइथिं थास' बिथ्रय ओमफाय आजोनाय। ओमफायो दिं खिया मान्दे एनिफ्रायो जोदलाउरि
औ
ओमफाय औ आरो खेरा दाफिनिखौबो मोनो जोंहा। खेरा दाबफिनिखौ जोंहा मेसें बोथोराव खो मोनो आरो।
औ
ओमफाय जारि
औ
फोरो जोंना हाग्रानि मैगंआव मै गं आरो।
उम
जोंहाथ' आरो बिफोर मिगंफोरखौ ओ जेरैहाय था ओ जारिफोरखौ एसे ओ माजों जायो जाजायो आरो। जे ओ जारि खौ आलुजोंबो जाजायो ओमफायो नाजोंबो जाजायो। आरो जारि ना गोरान थाइगिर होनाबो जाजायो। ओमफाय जारिजों थाइगिरबो जाजायो ओमफाय जारिजों ना गोरान ना गोथां इदिबो जाजायो आरो। ओमफाय जेनेबा बे हाग्रानि मेगं मुलि होयिना ओमफ्राय बि फोर मेगंआ बिराद गोथाव जायो आरो जोंनि देहानि थाखा खायबो गोबां मोजां आरो।
औ
औ ओमफाय आरो थास' आइथिं होनदोंमोन ना नोंथां? आरो थास' आइथिंआबो जोंहा ओ बे थास' आयथिंखौ नाजों जायो। मबायो अमा। ओ दाउजों जायो।
होम।
बिदिनो ओमफायो था ओ नाजों जोंहाथ' नाजों नाजों थास' आयथ आथिं ओमफाय दाउ लकेल दाावजों ओमफाय नङाबो ब-बयलारजों थास' आथिं जायो आरो नोंथां।
औ। उम।
आरो थास' बिथ'रियाबोथ' बुहुद गोथाव आंथ' जानानै जोबोद गोज गोजोननाय मोनो आरो थास' बिथ्रिखौ माने ओ थास' बिथ'रिखौ जोंहाबो बयलारजों अमाजों लकेल दाउजों बा नाजों बा ना गोरानजों बिदि जानाय नु मोनो ओ बिदि जायो आरो नोंथां जोंहा। नोंथांमोनाबो जायोना एफोर मैगंखौ?
औ जोंहानि न'खरावबो बेफोर मैगंफोरखौ जायो जोबोद गो
औ औ गोथाव नोंथां गोथाव।
ओमफ्राय नोंथाङा मिथि थि नामा जे बे नाफामखौ मादि बानायनाय जायो?
अ अ नोंथां नाफामाथ' जोबोद गोथाव।
औ।
जोंहा नाफामखौ ना गोराननिफ्राय बानायनाय जायो आरो। गिबियावनो जोंहा ना खौ फोरानग्रोना लायो आरो। बे ना गोरानखौ ओ था देग्लिना लाग्रोयो देखांनायनि उनावहाय
ओ।
थास'नि बिखुं थास'नि बि खुं ओ बे हाग्रानि थास'बाबो जायो आरो। ओमफायो नङाब माबाबो दुदालि थास'फोरनि बिखुंजों बानायनाय जायो आरो बेखौ। ओ ना गोरानजों ओमफायो बे थास'नि खुंखौ देनानै मिक्स खालामनाय जायो आरो ओमफायो देखांनायनि उनावहाय बया माव बा ओ औवा हासुङाव
उम।
ओ बेफोराव दोननाय जायो आरो।
औ।
नोंथाङाबोथ' जायो जानांगौना थास' माबाखौ
औ जायो जोंनि न'खरावबो जायो। ओ बाथोनफोरबो जायो बानायनानै जोबोर गोथाव मोनजायो।
औ नोंथां आरोबाव औ थास' बि थास'नियाथ' बिथ्रियावबो थास' बिथ्रियावबो नाफामखौ होनानै जाबावसो आरो जोंखि जोङो। नोंथांमोनाबो जायोना इदि?
बिदिथ' आङो मोनजाफेराखै
ओं ओं। थास' बिथ्रायावबो जाजायो आरो जोंहा। ओमफाय नोंथांमो ना ओ न'आव मोननाय मा मा मेगंखौ मोननाय जायो नोंथांमोननियाव दा?
ओ दायो जोंनि ओन्सोलाव बा जोंनि ओ जोंहानि न'खरावहाय माखासे मै गं थाइगंफोर मोनो। जेरै ओ थाइबें मोनो ओमफ्राय मैथा मैथा गोखा, मैथा गोखै,
ओं।
ओमफ्राय बानलुफोरबो मोनो
ओं।
ओमफ्राय मो-मोदोमफुल मोनो
ओं।
ओमफ्राय बे थास'फोरखौबो माने मोननाय जायो आरोना जोंहानि न' खरावनो बा जोंहानि बारियावहाय दं आ खायो
ओं थासफोरखौबो जायोना नोंथाङा?
औ जायो। जानायालाय। नाथाय मालाबा मालाबा। मालाबा थासखौ जाबा। गोदोनाफोरखौ एसे। माननाय मोनो माथो। ओमफ्राय जोंहानि नखरावहाय। जोगोनार जोगोनारफोरबो मोनो। खुमब्रा।
ओं। बेफोर ओ बिनिफ्राय।
ओमफ्राय दाथ जोंहानि नखराव दंखायो नाथाय दायो आंनि गोसोआवसो फैयाखै आरोना।
ओं ओं ओमफ्राय नोंथां अनला अनलाबो। -थ जायो जानांगौ ना।
औ जायो नोंथां अनलाखौ जायो।
नोंथांमोना अ अनलाखौथ जायो अनलाखौ जानानै माबायदि मोजां मोनो?
अनलाखौ जानाथ गोसोखौ। गोसोखौनो जोबोर गोजोननाय। गोजोननाय मोनो। माने सोरगोआवहाय। थानाय बायदि मोनलायो सम मोनसेथ।
औ।
ओमफ्राय। नोंथाङा मिथियो नामा बे अनलाखौ माबायदि सङो?
मिथियो नोंथां। हो अ अनला खोना।
औ।
गिबियावनो जोंहा अनला होनोब्लाथाय अन गुन्दैखौ माइरं गुन्दै आरो।
औ।
जेनेबा माइरंखौ देग्लिनानै गुन्दै खालामो आरो।
औ।
ओमफ्राय जोंहा, आरो जोंहा अनलाया गोबां जों गोबां होदेरनानै जाजायो आरो।
औ।
जेरैहाय जेनेबा बेदर। अमा बेदर नङाबाबो। दाउ बेदर, ना
औ
ओ ओमफ्राय एम्फौ,
औ
ओ इदिजों इफोरबायदिनो जाजायो आरो ओमफ्राय बयलार बेफोरजोंबो जाजायो आरो जाहा अनलाया। आरो जेनिबा ओमफ्राय आरो मेवाइबो होना जाजायो अनलायाव।
उम
नोंथाङाबो जाबायना इफोरखौ?
औ जाखांबाय नोंथां। जोबोर गोथाव मोनजायो।
ओं एनिफ्राय आरो जोंहा साम'जों अनलाबो जानो हायो।
औ जानो हायो।
ओं अ आरो नोंथां ओ अनलाखौ जोंहा आरो मोनथाम बागोआव जायो आरो जों बांसिन मानसिफोरा। जेनेबा अनलायाव ओं गोखा होयो गोखाया जेनेबा मदुफुल बिलाइ, ओमफ्रायो केरेला, ओमफ्राय इफोरबायदिजों जाजायो आरो।
औ
ओमफ्रायो ओमफ्राय खारैबो होजायो बे गोखाजोंबो जाजायो। ओमफ्राय खारै बो जायो ओमफ्राय गोखैजोंबो जायो आरो। आरो जोंहा अनला फाख्रि होनो ना अनला फाख्रियाथ' लाइ होनानै बा मुला बिलाइफोरजों जायो आरो जोबोद गोथाव जायो।
अ अ
ओमफाय अ ओं इनिफाय अ अनला अनलाखौ संनायखौथ' सोंदोंमोन नङा होनबा? आङोदा बुं फिननोसै आरो अनलाखौ ओ मा माइरं खौ उन गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जोङो दैखौ गोदौहोग्रोयो आरो। ओमफाय दै गोदौखांनायनि उनाव जोङो माइरं खौ होनाय जायो माइरं गुन्दैखौ। ओमफ्राय माइरं गुन्दै। थांनायनि उनाव जोङो सागंजों। साना होनाय जायो आरो नङाबाबो जोङो। गोबां एरग्लिनाय जायो आरो नङाबा। ओ बे अनलायानो। दै गुदंयाव। होखांनायनि उनाव गथा गथा जायो आरो। गथा-गथा जानायखौ होबथानो थाखाय जों गोबां एरो आरो। ओ बिनि उनावहाय। ओम मोनबा। थाय जोंहा खांनाय जायो आरो-आरो। अनलायावथ जोंहा गोबां थाफादेर मुवा दङ ओ थाफा सालायखौ गोथाव मोनहोनो थाखाय होनाय जायो आरो जेनेबा। जेरै हाय ना। बेदर नि अनगायैबो ना बेदरफोरनि अनगायैबो। ओ थाव ओ संख्रि बानलु हालदै मस्ला। स्ला साम्राम गुफुर ओमफ्राय खारै। बा गोखै बा गोखा बेफोरबायदि होनाय जायो आरो जोङो। उनला। औ गोथाव मोननि थाखाय।
ए
नोंथाङाबोथ जाबाय जानांगौना अनलाखौ।
औ जाबाय जोंहा नखराव जाबायानो थायो सम -सम। खारो माला बोला आलास फोर फैबाथ माने।
ओं ओं ओं अनलाजों दाउ। जाबायना।
औ अनलाजों लकेल दाउजोंबो जाबाय।
ओं ओं ओमफ्राय-ओमफ्राय नोंथाङा हाग्रानि मैगं। खौ जानानै मोजां मोनो ना ननि मैगंफोरखौ जानानै मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ आङो आं बांसिनानो ओ हाग्रानि मैगंफोरखौसो गोथाव मोनो
ओं
बिदिनो आरो ओं
ओ
ओमफ्राय दा जोङो बेफोर खोथाखौ उनावहाय सावरायबा जासिगोनदां नोंथां
औ
मानो होनोब्ला समाबो जानानै फैबाय
ओं
औ
ओं दे होमबा दोनथ'लायनोसै औ जोङो जेनेबा जों सानैनि गेजेराव ओ बबे खौबा मिथिदोंबा मिथिनाय मिथियैखौ जोङो सानैनि गेजेराव सावरायलायनानै फोरमायलायबाय नङा होनबा नोंथां होनबा
औ नंगौ नोंथां औ दे